हेल अ खोनादोंना नोंथां औ जों जों दिनै नोंथां जोङो दिनि सावरायनाया जागोन दिनि जोंनि टपिकआ ओ गे-गेलेनाय आरो जेनेबा जोंनि औ गेलेनाय आरो देहानि सायाव सावरायगोन नोंथां औ खोनादों नोंथाङा जों गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोबां रोखोमनि थायो गेलेनाया मोननै रोख खोमनि थायो गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन फिट लाखिनो थाखायबो गेलेनाय आरो गावनि केरियार दानाय गावनि प्रफेसनेल लाइनावबो जेनेबा नोङो केरियार लाइनाव बो नोङो गेलेनायजों जोङो साख्रि बाख्रि मावनाबो नोङो जेनेबा मोजां प्लेयार जानानै नों गेलेगिरि जानानैबो नोङो साख्रि मावनो हायो । जों बोरैहाय जोङो जोंनि देहाखौ लाखिनांगौ आरो गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां । थार मानसि नि जिउआव मानोना मानसि थिया जुदि गोग्गो देहा लाखिब्लास सो जों मोजां जानानै मोजाङै थांनानै थानो हायो बे मुलुगाव बेखायनो जोङो जानाय । जों लोगोसे जोंनि देहाखौबो मोजां जोथोन लानांगोन एक्सारसाइस आरो जोङो गेलेनाय खेला दुलाखौबो जों गेलेनांगोन जिउआव आरोसो जोङो सिखारग्रो सिखारग्रा जोङो आरलि मरनिं फुंबिलि समावनो ओंखारनानै जों थाबायनांगौ थार्टि मिनिटस बा फर्टिफाइभ मिनिटस जोङो थाबायनांगौ बेयो जोंनि देहानि सरासनस्रा देहानि थाखाय जोबोर मोजां जोंनि ब्लाड सारकुलेसन जोंनि देहायाव दायजेस जायो । खोबो जोङो हजम जाया जाया मोननायखौ बेफोरखौबो जोङो हजम जाहोयो मानोना जोङो हरसे दोलो दिदोम उन्दुनानै थायोब्ला जोंनि बे ब्रेन जोंनि देहायाबो दिदोम उन्दुनानै थायो बेखायनो जोङो मर्निंआव जों थाबायनायनि सिगां अ सरि मर्निंआव जोङो थाबायनायजोंसो जोङो जोंनि लाइफखौ बे सानसेखौ जोङो ओ सुरि जेनांगोन। जेनबा गिबियावनो सिखारनानै जोङो ओ नांगौ रोखमनि दुंब्रुद दै जोङो गिलास नै बा गिलासथाम जि हायो लोंनानै जोङो वाक खालामनो हायो। हायोब्ला जोबोर मोजां आरो मानोना जोंनि ब्रेना ब्लक जानानै जेराव उन्दुलां सानो हाया बे समाव नंगौना नङा नोंथां न्दुलांबा जोंनि ब्रेनाबो उन दुलाङो। बेखायनो जोङो उन्दुनाय सिखारनोय सिग गां जोङो दुंब्रुद दै लोङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां आरो। बे हजम दाइजेस्टनि थाखाय बिनि उनाव नोङो ओ मोखां सुस्रानानै नोङो अवाकिं खालाम बेयो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां बेखायनो जोङो गेलेनाय जों लोगोसे जोङो आरो जिउ राहाबो जों गेलेनाय जों जिउ राहाबो दानो हायो जोंनि नुसुंसे सेरावनो हलिचरन नार्जारि दुरगा बर' जमुना अंकसिता आरो रियान पराग मोनहा दिनै मुलुगावनो मुंदांखा बिद बिथांमोना जेरै गेलेनानैनो दिनै गाव गायनि केरियाराव दिनै केरियार दानो हाबाय बियो जोंनि थाखाय जोबोर मुलाम्फ उम जोबोद ओ बाख्नायथाव जोंनिया हालामनि जानानै बिथांमोना दिनै गाव गायनि गेलेनायजों लोगोसे ओ- गाव गायनि केरियारखौबो दानो हाबाय। आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जेनेबा गेलेनायजोंबो जोङो जोंनि देहाखौ फिट लाखिनायजों जोंबो जायख बोरै दानो हायो नोंथाङा सुंद' बाबो आंनो फोरमायनो हागोन ना?
दा जों गेलेनाय होनोब्ला। गेलेनाय गेलेनायाथ' गोबा रोख खोमनि दं जेनेबा औ। नोङो बायदिसिना गोबां गेलेनानै जोङो नोंनि देहाखौ जोङो मोजाङै फ्राद लाखिनो हायो जेनेबा। सानफ्रामबो दैलि औ दैलि रुटिन बायद बि जोङो गेलेनायखौ। सा- माबा लाांबाय थानांगौ। कनटिनिउ खालामबाय थानांगौ। द्रप थानो नाङा जेनबा फुङाव सि सिखारोब्ला जोङो फुङाव सिखारनानै दै गुदुं लोंनानै जोङो मरनिं अवाक खालामनो थाङो। देहानि थाखाय जोङो बेखौ जोङो। खालामबथाय जोङो दैलि । गोबावा लागै गोबाव समहा लागै नों। खालामबाय थानांगौ साननै सानथामसोल' खालामनानै। द्रब दोनबाथाय बेयो जाला। थारमाने उम पिजिकेलखौ मेनटेन खालामनोबा औ औ बे बेनि अनगायैबो जोङो फुं औ-औ बेनि अनगायैबो । जोङो फुंनि अनगायै। बो जोङो बेलासि समावबो जोङो एक्सारसाइस प्रेक्टिस बायदिसिना खालामहैनो हायो गामिनि फिल्डफोराव जेनेबा फुटबल गेलेनानैबाबो ओरै फिल्डखौ राउन्ड मारिनानै जेनेबा खारनानैब्लाबो जोङो देहाखौ। लाखिनो हायो आरो। बिनिफ्राय जोङो बायदिसिना औ। खेला गेलेनानै जोङो फुटबलखौनो हमना लादो फुटब फुटबल गेलेयोबा जोङो देहाया बिराद एक्सारसाइस जायो थारमाने गोलोमदै गगारो देहाया।
नोंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो।
बेदि गेले गेले। जोङो रोंनायबो फैयो जोंनाव मोनसे। बे रोंनायजों जोङो बेलेग बेलेगाव जोङ फुटबलखौ। बायदिसिना गामि ओनसोलफोराव जों गेलेहैनो हायो। बेनिफ्राय जोङो बे फुटबलजोंनो जोङो। फुटबल गेलेनानै जोङो बेलेग हाइ लेभ बेले माबायाव जों थां हायो थारमाने।
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो आं गनायथि होयो नोंथां बुंनायखौ जों गेलेनायजोंबो। गोबां गोजौ फारसे दावगालांनो हायो। नङा होमबा नोंथां जोङो गेलेनो थाखाय फ्राय जों दि सा से मोजां गेलेगिरि जानोब्ला मोजां जोङो मोजां गेलेगिरि जानोबा जोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ नोंथाङा बेखौ सानो ना साना जे जेनेबा जोंनो मोनसे प्लेटफर्म मोनब्ला जोङो गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन मानोना जोंनि गामि ओनसोल लावबो गोबां मानसिफोरा देहानि फिट लाखिनायजों लोगोसे गोबां गेलेयो नाथाय जाय बिथांमोनहा सुजुग सुबिदा बा लामा दिथागिरि गैयिनि थाखाय बि थांमोना दिनै बेंगुरा जानांदों जायखौ जोंनि सेन मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जोंनियाव कचिं सेन्टार थाया। सोरबा क्रिकेट मोजां मोनो। सोरबा फुटबल मोजां मोनो सोरबा काबादि सोरबा भलिबल। सोरबा एथलेटिक्स। खारनाय सोरबा दिनै जिबलिन खुबैनाय थ्र' खुबैनाय सोरबा पानजा गेलेनाय बे-बेफोर रोखोम बादायलायनायखौ गेलेनो गोसो गुदुं जाब्लाबो प्ले थ मोनैनि थाखाय जोंनि मान सिफोरा आनज्रायनानै थानायखौ जों आं नु नो मोनदों आरो बेखायनो आं सा नो जे जोंनि बे ओनसोलावबो जोंनि आसाम रायजोनि अ सा सानजा साहा थानाय जोंनि बि टि सि हालामाव बा बि टि आर हालामावबो जेनेबा मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जुदि फोरोंथाइ राहा खालामनो फोरोंथाइ राहा लानो थाखाय माने सोलोंनो थाखाय जुदि कचिं सेन्टार बा सोलोंग्रा जायगा थावनि बन जोंनो बनायना होयोब्ला आं साब सिन मोजां मोन होननानै आं दिनै गोसो गोरबोजों फिल खालामो आरो। मानोना जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गेलेनाय बादायलाय गेलेनाय खारनाय बानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गेलेबोबाय थादों आरो दिनैसिम गेलेलांबाय थादों बेखायनो जोङो खारनाय बारनायाबो गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा? औ खेला दुलाया गोबां रोखोमनि थायो जेरै खे क्रिकेटखौ जोङो दिनै रियान परां बिथांमोनहा गेलेयो जुमुना मुवा दिनै सु बुक बक्सिं गेलेयो अंकुसथा मोना बक्सिं गेलेयो दुरा दास बर' मुङा थांमोना दिनै फुटबल गेलेयो बिदिनो बिथांमोनाबो लामा ओ मो ओ दिथागिरि कचिं सेन्टाराव हाबनानैसो दिनै बिथांमोनहा बेसिम सहैदो बेनिखायनो जोंनि इयुन जेनेरेसनखौबो जोंबो बिदि जोङो गेले बर'फोरा सोलोंथायाव ओ सोलों हाइजों लोगोसे गेलेनायावबो जुदि जौगासार होनोब्ला आंनो कचिं सेन्टार नांगौ दिनि गोनांथार होननानै आं सा मानो नोंथाङा बिनि सायाव सुंद'यै बिबुंथि होना बोरैहाय जोङो ओ कचिं सेन्टार गायसनब्ला जोङो मोजां जोङो गेलेगिरि सुबुं सम्पद जोंनि बि टि सि हालामावबो सोरजिनो हागोन नोंथाङा बिनि सायाव सुंद'यै बिबुंथि होनो हागोन नामा?
औ जोंनियाव गेलेनायनि सोमोन्दै जोङो औ बे प्लेट प्लेटफर्म कचिं सेन्ट तार। बेयो जोंनाव थानांगौ नंगौ जोंनाव जायगा जायगा जोंनाव दंबो ओमफ्राय बे खाबुखौ जोङो लाबाय। सानांगौ जेनेबा। बे खावखौ जों लाबाय थानांगौ औ। जनेबा नोंङो गेलेनो गोसो दंबा सासे गेलेगिरि महरै नोङो सिनायथि जाजानो लुगैदोबा नोङो बे खाबुखौ लाबाय थानांगौ थारमाने। खम बिराद गोबां खम औ नाथाय जोंनावबो दङ गैया नङा। खिन्थु जों बेखौ खाबुखौ लाबाय। थानांगौ आरो। उम।
नोंथां बुंनायाबो सैथो जोङो खाबुखौबो उम जोङो इसाब खालामनो हायो। दिनै जोङो क'क्राझार साइड होननानै मिथि यो जायखौ ओ स्पर्टस अथ'रिटि सिटि अफ इण्डिया जोंनि बि टि सि हालामाव दासि मबो मोनसे आरो स्पर्टसनि था फ्राय बिदि मोनफ्रोमबो महकुमा मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो आरो जुदि मोनसे मोनसे होबावो अब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो। बे जोंनि थाखाय गेलेगिरिफ्रा मानोना जोंनि रांखान्थि हालोदा बिराद अह माने गाहायाव जायनि जाय जोङो खेला दुला गेलेनो थांब्ला बबे बा जायगायाव खेला दुला गेलेनो थाङोब्ला रांखान्थि नांगौ जायो मानोना नों गुबुन कचिं सेन्टार नङि जायगायाव नों सोलोङोब्ला गाव बेक्तिगत हिसाबै सोलोङोबोला नोङो बै जायगायाव थांनो थाखाय थाखा फैसा नांगौ जायो। नाथाय जोंनिया थाखा फैसा अबाबनि थाखाय जोङो गेलेनो गोसो गुदुंब्लाबो जोङो हाया जुदि नोङो साइनि निफ्राय नोङो नेसनेल स्टेट गेलेनो थाङोब्ला नोंथाङा जेनेबा बैसोरनिफ्रायनो गभमेन्टनिफ्रायनो नोंहा जानाय थानायफोरखौ नोङो सुजुग सुबिदाखौ मोनो नाथाय नों गाव प्राइभेटआव जुदि थानानै कचिं सेन्टारनिफ्राय थाङोब्ला नोंहा बे सुबिदाखौ मोना आरो बेखायनो जोंनि हालामनि मानसिफोराबो ओ सु सु सुबिदाखौ लानांगौ जेराव नोंथाङा बुंबाय सुबिदाखौ होयो नाथाय नों आंफोरासो लानो रोङा जेराव साइनि थाखाय इलेकसन जायो जायफोरा सायाव सेलेकसन जायो सायाव थांनो लुुबैदों बिथांमोननि थाखाय सेलेकसन जायो नार्सारिनिफ्राय लानानै फुटबल लानानै बिथां काबादिखौ लानानै सोब बिथिङावबो खेलाखौ लानानैनो ओ सेलेकसन जायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्राबो बे सुबिदाखौ लानो हानांगौ आरो
थानांगौ औ
नाथाय गभमेन्टआ जुदि बां कचिं सेन्टारखौ खालामना होयोब्ला बां सिन मोजां जायो बेखौ आं नु हुरो आरो आंनि फारसे निफ्राय आरो नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो मख'जा जाथाव गेलेगिरिफोर दङ' नामा जायखौ नोङो आंदि बुंखांलांबाय बेफोर रोखोम बायदि गेलेगिरि नोंथांमोननि नामदांखाफोर दङ' नामा नोंथांनि ओनसोलाव?
इमान इदि गैया नाथाय कचिंनि थाखाय जोंना आर्सारि माबा माबि सेन्टार दङ'। जेनेबा गोसो दंब्ला बेयाव लाहै हैनो हायो आरो जोंनि खाथियाव। ओमफ्राय जोंनि जोंनि बर' फ्रा जेनेबा खायफा खायफा गोसो जाया नालाय बाहागो लाहैया हाया सानो गावखौनो नाजानाय गैया जायनि थाखायनो
नंगौ औ नोंथां बुंनायाबो नंगौ आं बुंनो सानो जे जेनेबा जोंनि गेलेगिरिफोराबो सुबिदाखौ लानांगौ सुबिदाया दोङो नङा होनबा? जोंनि ओनसोलाव जेरै गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव जोबोद मुंदांखा जोंनि बे भेरगाव हालामा मानेजेसन ओ हिमानि दास ओ हिमानि सरि हिमानि बर' ओ माइनाव ना र्जारि, प्रमिला दैमा रि सनजय बर' बिथांमोना जेरै साब ब्रैबो आर्सारि प्लेयार। बिथांमोना जोंनि न' उसुंसे सेनिनो आंनिनो न'खरनिनो रिले टिभ गोजा बि थांमोना दिनै गेलेनानै जेनेखा नाम खामायबाय बिथांमोना दावगानाय आथिङाव दिनै गसंजोबनो हाबाय साब फ्रोमबो बिथांमोना साख ख्रि मावजोबो सोरबा बि एस एफ सोरबा एस एस बि सोरबा आसाम रायफल सोरबा रेलवे बिथांमोना साब्रैबो साब्रैबो गेलेनायजों लोगोसे बिथांमोनहा साख्रि मोनजोबबाय आरो जोंनि साइदआवथ' सोब आरस सारि गेले गासैबो साख ख्रि मोनजोबबाय आंनि मेगन जों नुनायाव दे नोंथां आं गोसो गोजोनदो जेन बा दिनै बिथांमोनहा गावनि गेलेनायजों लोगोसे न'खरखौ सुंथानो हा बाय ओनसोलखौ मिसिनाय होनो हाबाय बिथांमोनादि बे दख्लासे फिसा जायगानिफ्राय थांनानै इउ एस ए सायाव इणड'नेसियाफोर बांला देस नेपालफोराव बिथांमोना दिनै बाथ रायलायनानै फैबाय। बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि जोंनि हारिनि मोनसे रायजोनि मोनसे देरगानायखौ लाबोदो होननानै आं सानो आरो। दिनै बे समाव अब्ला नोंथां जोंहा समाबो बारलांबाय जोङो जोंनि बिबुंथिखौ बि खिनियावनो फोजोबनोसै नामा उनाव सुजुग सुबिदा मोनोब्ला नोंथांजों मोजाङै सावरायगोन
औ जागोन दे जागोन दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ दे औ